हेलौ औ खोनादोंना औ खोनादों।
औ खोनादों ओ दा बिदिब्ला जोङो ग्लबेल वार्मिं एबा बुहुमनां दुखांनायनि सायाव सावरायलायनो हागोन।
औ जागोन नोंथां।
ओ होमबा नोंथाङा। फंनैसो बुंग्रोदो।
औ जागोन नोंथां ओ ग्लबेल वारमिं बा बुहुमनां दुंखांनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि आथिखालाव जाबायदि जोंनि बुहुमा ओ माखासे सोलायनाय फैदों जायनि गेजेरजों जोंनि बुहुमाव गोब गोबां थानो माखासे सम लायै सम दिनै फैयै फैयै जोंनि बोथोरा दा गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों गोदो माबायदिमोन आरो दा माबायदि बेखौ ओ रुजुनानै नायोब्ला जों आथिखालाव गोबां ओ सोलायनायखौ नुनो मोनदों जेरै आथिखालाव जोङो ओ बोथोरजों गोरोबालासिनो माखासे अखा हालाबायनाय बोथोरजों गोरोबालासिनो माब्लाबा बोथोर थायोब्लाबो अखा हायि बेबायदिनो गुबुन गुबुन थासारिफोर जेलै ओ गोबां दुं-दुंखांनाय ओ गोलोम बोथोरनि समाव बांद्राय सानदुं सानदुंनि बिदुं मोननाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन माखासे दुंखांनायखौ जों बेखौनो खौसेयै जोङो बुहुमनाव दुंखांनाय होननानै बुजियो। आरो दा नोंथाङा बिनि बागै मा बुंनो सा सानो?
ओ बुहुमनां दुंखांनाया बेनो जे जोङो ओ सम बारै सम माने बिदुंनि गरमनि बिबाङा सानसेनिफ्राय सानसे बांलांनाय। बियो मोननै जाहोननि नि थाखाय जानो हागौ मोनसेया जाहैबाय मिथिंगायारि आरो मोनसेया जाबाय मानसिजों बानायनाय मिथिंगायारि बिथिङाव जोङो नाहरनो मोनोब्ला जोङो माखासे समफोराव जोङो मिथिस्लाबै गोबां हाग्रा बंग्राफोरावहाय गिदिर गिदिर अर खामो बै खामनायनि जाउनाव गोबां बिफां लाइफां फोरा जोबस्रांलाङो। जाउनाव मान से ओनसोलनि आबहावाया गुबुंले जायो बारमणडलाव कार्बनडाय अक्स साड बिबाङा गोबां बांनानै ओ जोंनि अक्सिजेना खमायो जाहोनाव जोंनि बुहुमावहाय बा बै ओनसोलाव सिगांनि रुजु जानायनि बिदुंनिफ्राय ओ बे दुंथाया गोबां बारा जायो बेनिनो बेनो मोनसे जाबाय मोनसे ओ मिथिंगायारि जानाय मोनसे ओ बुहुमनां दुंखावनायनि बिदिन्थि आरो जोङो जोङो ओ मानसि जों बानाय जानाय जोङोनि जाहोनाव बे बुहुमनाव दुंखावनाया सानसेनिफ्राय सानसे गोबां बारा जाबोदों जोङो बिदिन्थि महरै नायोबा जोङो गोबां नुनो मोनो आथिखालावहाय मटर गारिनि अनजिमा। बा जोंनि इन्डास्ट्रियेल दारिमिनारि जोंनि सानफा एनफा बांनाय बैफोरनिफ्राय ओ गोबां बिथिङा जोङो सानसेनिफ्राय सानसे बारा जालांदों जोङो बेखौनो जाउनावहाय जोङो ओ बो बोथोरनि सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों बोथोरा सानफा एफा सोलायदों जाउनावहाय ओ अखा हानांगौ समाव अखा हायै एबा सानदुं दुंनांगौ समावहाय दुंनांगौ समावहाय दुंनायनिफ्राय बारा सुबुंफोरा बारा जालांदों जों बेखौ आथिखालावहाय नुनो मोनदों नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानगोन?
खौ बिनि जाहोनखौ बुङोब्ला जोङो गिबियावनो आथिखालनि थासारिखौ नायोब्ला सुबुंङा अनजिमानि बांनायखौ बुंनांगोन सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो जोंनि गेजेराव दा गोबां मटर गारि अनजिमा बांनाय दारिमिननि अनजिमा बांनाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन गिदिर गिदिर माखासे ओ बायदिसिना दारिमिनफोरा जोंनि गेजेराव जौगाखांगासिनो दङ। जायफोरनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव गोबां माखासे खहा लाबोदों जेरै बायदिसिना गुबुन गुबुन दारिमिन लायै दारिमिन माखासे दारिमिनफोराव माखासे गाज्रि मैलाफोर उखुन्दैजों गलाबखांनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरनि गेजेराव जोंनि बारमणडलाव गोबां गाज्रि माखासे बारजों लोगोसे बैफोर उखुन्दैफोरा नांफनानै जोंनि बारहावाखौबो गेबेरें होदों बेजों लोगोसे माखासे जोंनि दुं दुंनाय बिदुंखौ खमायहोग्रा माखासे जोंनि गेजेराव बुहुमनि गेजेराव माखासे लेयार बा थोरफो थायो बेफोर थोरफोरा जायनि गेजेरजों आथिखालाव सानफा एफा खहा जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा बेजों लोगोसे जोंनि गारि मथर बांनायनि गेजेरजों जोङो गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनदों आथिखालाव गारि मथर बांनायनि जाहोनाव बे गारि मथरनिफ्राय ओंखारबोनाय ओ खुन्दै बायदिसिनाफोरा जोंनि बारमण्डलाव गोबां खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जों गोबां बिजिरनानै नायनो नायनो मोनोदि जे जों गिदिर गिदिर टाउन सहरफोराव दिल्ली, गुजरात, राजस्थान बायदि जायगाफोर फोराव जोङो बै जायगाफ्राव जों गोबां दुंनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो जा जायखौ जों थोंजोङैनो मिथिनो हायो जे बै जायगाफोराव गारि मथरनि बिबाङा बांसिन बिनि थाखायनो जों बुंनो हायो गारि मथरनिफ्रायनो जोङो माखासे ग्लबेल वार्मि जाबोदों होननाखौबो जों हमनानै लानो हायो दा जों रुजुनानै नायोब्ला मोनसे गामि ओनसोल आरो मोनसे नोगोर ओसोल। खौ रुजुनानै नायोब्ला जोङो गामि ओनसोलनि थासारिखौ जोङो मोजां थासारि बा गुसु थानो हाथावना जों मोनो नाथाय नोगोर ओनसोलाव थायोब्ला जोङो नोगोराव गोबां दुं खांनायखौ जोङो मोननो हायो आरो दा जोङो बेफोर मोननैनि गेजेराव रुजुनानै नायबा जों थोंजोङैनो मिथिनो हायो माखासे बुहुम बुहुमनि दुंग्लोबखांनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय मानसि बा सुबुं अनजिमानि बांनाय सुबुं अनजिमानि थाखाय बेखायनो जेरै गोदान गोदान माखासे दारिमिन दिहुननायफोरानो जोंनि बुहुमनांखौ दुंखांदों होननानै जोङो बुंनो हायो आरो दा बेखौनो आङो गुबै जाहोन होननानै हमनानै लानो हायो दा नोंथाङा बेनि मुङाव मा सानो।
ओ जोङो ओ बुहुमनां दुंखावनायखौ जोङो ओ जोङो ओ जों गुबैयै बुंनो थाङोबा गामियारि ओनसोलाव जोङो बुंनो थाङोबा जोङो दैज्लां बोथोरनि समाव बिनि ओ गोहोम गोग्लैनायखौ जोङो बां सिनै मोनदांनो हायो मानो होनोबा जोंहा दैज्लां बोथोराव जोंनि ओ गामियारि ओनसोलाव जोंहा अखाजों ओ अखाजों एबा आबाद मावनाय समाव जोङो जोंनि गामियारि ओनसोलाव अखायावसो अखायाव सोनारनाय ओ जाउनाव जोङो जे समावहाय जोङो ओ खोथिया फोनाय सम बा माइ गायनांगै समावहाय जोङो नांगौ बायदियै अखा हाया जेब्ला अखा हानांगौ समाव अखाया हाया बा अखा हायै हानांगौनि सिगांनो अखाया हानानै थांगार जोबो जाउनाव जोङो आबाद मावनाय समावहाय ओ गोबां आबादारिफोरा ओ गोबां ओ ओ खहायाव गोग्लैयो जोंनि आबादारिफोरा गोबां बेबायदिनो ओ बेंकआवहाय बा गुबुन गुबुन ओ जायगायाव हाय बा गुबुन गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय दाहार लानानै जोंनि आबादारिफोरा गोबां आबाद मावनो आबाद ओ मावो दैज्लां बोथोरावहाय ओ नाथाय जोङो ओ दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि माखासे ओ बुहुमनां दुंखावनायनि जाहोनाव ओ बै ओ आबाद मोजां जायैनि जाउनाव जोंनि आबादारिफोरा गोबां खहायाव गोग्लैनांगौ जायो जायनि जाहोनाव बैसोरो दाहार लानाय ओ रांफोरखौहाय नांगौ बायदि समावहाय सुखनो हाया जायो बिनि थाखायनो ओ नखरावहाय रां खान्थियारि अबस्थाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालाङो आरो जोङो गोबां ओनसोलाव बेबायदि नुनो मोनदोंदि ओ जेरै ओ राजस्थान बेबायदि अ राजस्थान बा ओ आ बा गुबुन गुबुन आ आब आबादनि जायगायाव सोनानै ओ थानाय सुबुं अन बिमानि जायगाफोरावहाय आबादारिफोरा ओ बै लन लानाय रांखौहाय सुखनो हायैनि गावखौनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय जों बिदिन्थिफोरखौ गोबां नुनो मोनबोबाय थादों ओ नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सा सानगोन नामा
औ नंगौ ओ नोंथाङा थारखौनो बुंदों ओ आथिखालाव गोबां सुबुङा आबाद मावनो थाखाय ओ गोबां खस्थ खालामनानै बबावबा ओ रांनि लन बा दाहार लानानै आबाद मावनो जुरियो दा बे आबाद मावनाय समाव जोङो माखासे बोथोरजों खाबजायैनि जाहोनाव आबादफोरखौ गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोनाव आबादा गाज्रि जानायनि थाखाय बै आबादनिफ्राय मोननो गोनां जेसेबां मोननो गोनां फिथाइ दंमोन बै मोननो गोनां फिथाइखौ जों मोननो हाया जायो जायनि जाहोनाव ओ सासे आबाद मावग्रा बिगुमाया आबाद मावनाय समाव जा नि रां दाहार लादोंमोन बै रांखौ सुखफिननो हायैयाव माखासे गोबां ओ दुखु मोननो गोनां जायो आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोङो खायफा समफोराव गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों दा जोङो नोंथाङा बुंबोनाय बायदि गामि ओनसोलाव जोङो बुहुमनां दुंग्लांनायनि थाखाय मोनसे गाज्रि फिथाइखौ मोननो हायो होननानै नोंथाङा बुंदों दा बे नंगौ दा जों थोंजोङैनो बुंनो हायोदि गामि ओनसोलाव जोङो आबादजोंनो थांनानै थायोबा आबाद मावनानै रायजो खुङो होननानै जों मिथियो आरो जोंबो थां बे खामानिजोंनो थांनानै दङ। गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरै जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो सुबुङानो आबादनि सायाव थांनानै थायो दा बिथांमोना ओ बोथोर बोथोरनि मोननाय अखाजोंनो आबादखौ मावनो लायो दानि गोदान जुगनि ओ माखासे हा सिंनिफ्राय दिहुननानै दैनि जगायनाय गुबुन गुबुन जायगायाव बानायनाय बायदि बिदि बानायनाय गैया आरो गामिनि साफ्रोम बांसिन सुबुङानो बेफोर राहाखौ खालामनो हानाय रांखान्थियारि गोहो गैया बेनिखायनो बोथोरनि अखाजों बोथोर बोथोरनि अखाखौनो आसा थिनानै आबादखौ मावनो लायो नाथाय बै समाव आथिखालाव जोंनि आबाद मावनायनि बोथोरखौ सोलायनायखौ नुनो मोनदों जाय समाव आबाद मावनायनि बोथोर दंमोन बै समाव अखानि आंखालखौ जों नुनो मोनदों नाथाय जाय समाव अखाखौ नाङामोन बै समावसो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव आबादफोरनि आबाद फसला गोबां गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव आथिखालनि आबादफोरा ओ गोदोनि जुगाव माबायदि मोजां थासारियाव बा मोजां आबाद मोननो हायोमोन नाथाय आथिखालाव बिनि सोलायै आबादफोरखौ जोङो नांगौसेबां बा मोजां रोखोमै मोनोैखौसो जों मोननाय नुदों आरो दा जोङो बेखौनो बुंनो हायो ग्लबेल वार्मिंनि थाखाय ओ जोंनि गामियारि ओनसोलाव माखासे गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ जोङो नुहुर आथिखालाव नुबोगासिनो दं आरो।
नोंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों ओ जोङो बुहुमनां दुंखावनायनि सायाव गोबां एन जि अ बा गभारमेन्ट गभारमेन्ट बा सरखारफोरा गोबां समहराव गोबां बायदि बिथांखि लाबोदों ओ जायखौ नोजोर होनानै जोंनि सरखार बा एन जिअ फोर गोबां गामि गामि बा टाउन सहराव हाबनानै गोबां माखासे ओ एवेरनेस प्रग्राम लाबोदों मिथिंगानि सायाव सांग्रांथिनि मोनसे ओ एवारनेस प्रग्राम लादों जाय प्रग्रामफोरा जोंनि बे बुहुमनां दुंखावनायनिफ्राय जोङो माबोरै रैखा मोननो हायो माखासे समफोराव जोङो गामि ओनसोल बा टाउन सोहोराव थांनानै बिफां गायनायनि बा बिफांफोरखौ माबोरै संरैखा खालामनांगौ बिनि सायावहाय गोबां समफोराव एन जि अ फोरा बा ओ जोंनि सरखारा गोबां बिथांखि लाबोदों नाथाय जोङो ओ आ ओ ओ माखासे समफोरावहाय बेखौ नेवसिगारनायनि थाखाय ओ बे प्रब्लेमा जोंहा ओ बारानिफ्राय बारासो जालांनो हमदों जाउनावहाय जोङो जोंनि ओ नर्मेल सुबुंफोरानो जोङो मोनफ्रोम ओ बिनि सायावहाय सांग्रांथि जानांगोन जुदि जोंनि ओ गासिबो ओ आ सादारन सुबुंफोरा गासिबो ओ सांग्रां जायाब्ला जोङो बे ओ प्रब्लेमनिफ्राय जोङो माब्लाबाबो ओ दावगानो हानाय नङा आरो बेयो मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद ओ गिदिर ओ जेंना जानानै फैगोन। जों सा जोंनि सानफ्रामबोनि जिउआवहाय नोंथाङा माबा बुंगोन बेनि सायाव।
औ नंगौ आरो नोंथाङा थारखौनो बुंदों आथिखालाव गोबां माखासे आफादफोर बा अर्गेनाइजेसन फोरा ओ जोंनि बुहुमाव दुंग्लोबनायखौ खमायनो थाखाय माखासे गोबां खामानि मावबोदों जेरै ओ बिफां लाइफां गायनाय जायगा फोसाबनाय आरो गुबुन गुबुन माखासे से गोनां गोनां खामानिफोरखौ मावदों आरो जों गोनि सादारन सुबुंफोरखौबो ओ बेफोर थिननाय खामानिफोरखौ मावनो थाखाय बिथोन होबोदों नाथाय जोंनि सा गोबां सुबुङानो बे खामानिखौ नेवसिगारनायखौ नुदों मोनदों आरो बै खामानिफोरखौ मावालासिनो रायजो जानायखौ नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव बै खामानिखौ जाफुङैखौ जों आथिखालाव नुनो मोनबोगासिनो दङ नाथाय जुदि जों सादारन सुबुंफोरानो बैफोर खामानिफोरखौ मोजाङै गोसो होनानै मावोब्ला